खोनादोना नोंथाङा?
औ औ खोनादो नोंथां।
नोंथाङा दा ओमबा मा खालामगासिनो?
नै द आङो जिरायनानैनो दङ।
औ होनोमब्ला नोंथाङा आंजों दसे सम सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां
होमब्ला नोंथाङा नोंथांनि मा होनो सुबिदा बायदि मोनसे आयदा लानानै आंनो फोरमायलांदों नामा
अ अ आङो बर'फोरनि जेरै फोरबो आमथिसुवानि सोमोन्दै फोरमायनो सानदों फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन दे नोंथां
औ आमतसुवायाव जेबो रंजानाय फोरबो खुंनाय जाया आरोना गोदोनिफ्रायनो जों बेखौहाय दासिमबो फालियोना आमथि सुवाफोरखौहाय फोरबो सानखालिनो जों ओ ओ फोरबोआ सानसेल' जायो आरो ओ फालिनाय जायो बर'फ्रा आमथिसुवा सानखालि बुहुमखौनो सुवा जानाय जायो होननानै जोङो फोथायो आरोना बेनिखायनो बे फोरबोआव हाल जावा हा एबा हाफोरखौ जावा ओमफ्राय हालेवा हालेवा आरो बिफां लाइफांफोर खौ दाना बिफांखौ गाखोआ बाख्रियाव ओ गाखोनाय हाबाखौ मावा आरो बाहारिफोरखौ माइफोरखौहाय हाना आरोना आमथिसुवा फैनायनि सिगांनो जोङो बर' फ्रा गोजौआव दैखांनानै दोननाय माइज्लिखौ गाहायाव बोखायनानै दोनो आरोना ओमफफ्राय गोजौआव दैखांनानै दोनोब्ला जोलैनि बेगरा गला जायो होननानै बर'फोरा फोथायो आरो ना माने जेलै नै बेगर जेनैबा जेरै माबाफोर माइफोरनि ओमफ्राय फिथाइफोरनि बेगरफोर दङबा बेफोरखौहाय जों हाननानै दोनो आरो माने रज'नो रोङा होननानै जोंनि बर'फोरनियाव फोथनाय दं आरोोना बेयो मोनसे ओमफफ्राय आमतसुवा खालि बिफाङा दानोब्ला बिफां एबा हाग्राफ्रा जाखांनो रोङा होननानै जोङो फोथायो आरो बेनिखायनो नोङो गोनां नङि हाग्रा बिफां लाइफां बेन्दों बेनला बे सानाव एवस्रांनानै लायो आरोना माने जोङो नाङै बुस्थु जेरै लामाफ्राव ओरैनो हाग्रा बंग्राफोर बिराद जायोना बेफोरखौ लामाफोरनिखौल' गाज्रिफोरखौल' दाननाय जायो मानि थाखाय होननानै बुङोब्ला ओइदिखालि आमतिसुवायाव सुवा जानायनि थाखाय बे दिनखालि दानोबा माने जिनिफ्रा जाखांख'नो हाया जेरै बिफांफोरा फिथाइ थायनाय फोर फिथाइ थायनो रोङा बिदि होननानै जोङो फोथायो आरोना बिनिखायनो जोङो नाङै बुस्थुफोरखौल' बाहायनाय जायो आरो नांगौ बुस्थुफोरखौहाय जोङो बाहायनाय जाया आरो बिफांफोरखौबो बिलाइफोरखौबो दानलाबायनाय जाया आरो आमथिुसुवाखौ सिनि सान फालिनाय जायो आरो बि सिनि सानाव जोङो बर'फ्रा न'खर न'खर हाबनानै थाइजौ खान्थाल फिथाइ सामथायाइखौल' जायो आरोोना गोदोनिफ्रायनो दासिमबो दं आरो नाथाय जौ खान्थाल जानायनि नेमफोरा बे दिनखालि जोङो जानो थाखाय जोङो सिगाङावनो आमि बिसुवा जायनि सिगाङावनो जोङो फिथाइ सामथायाइफोरखौहाय हाननानै दोनो आरो ना ओमफफ्राय मानि बे दिनखालिथ' जोङो फिथाइ बिफांफोरखौ दांनो मोना नालाय ओंखायनो साननै सानथामो सिगां जोंनि बर' सुबुंफोरा जाग्रा बुस्थु जेरै थाइौ खान्थाल फिथाइ सामथफोरखौहाय हाननानै दोननानै ओइदिनखालि जोङो न'खर न'खर जेरै खाथिनि ज' सुबुंफोरा ज' जालायलायनानै जोङो थाइजौ खान्थाल जेरै आनारस बेफोरखौहाय जोङो जायो आरोना ज'नो बेनि अनगायैबो सानखालि न'आव बांनि सिबग्रा हासिब हानि संग्रा दो दोख्ला गारहरजोबनानै गोदानै लाफिनो नाथाय आथिखालाव बेफोरखौहाय जोङो बारा बाहायला आरो गोदोनि समाव जेरै हानि दो दोख्ला जोङो ओंखाम ओंख्रि संनो थाखाय हानि दो दोख्ला जेरै दोस्रावनि बानायनाय बेफोरखौहाय बाहाय बाहायोमोन आरो नाथाय आथिखालावथ' जोङो बाहायला बेफोरखौ ओंखायनो जोंनि दै दोख्लाफोरनिफोरखौ गाहरनायखौ नुनो मोनो आरो हासिबफोरखौ गाहरो आरोना। ओमफ्राय बिनि अनगायैबो जेरै न' बांखौ लिरस्रोयो। जेरै जोङ गोदोनि समावहाय न'फोरखौहाय हाजों लुनानै थायोमोन नालाय हानि बानायनानै नाथाय आथिखालावथ' जोंनियाव सिमेन्ट फाखा बेफोरनि बायदि बानायसै आरोोना बेनिखायनो न'फोरखौबो जेरै सुस्र'यो ओमफफ्राय हानि न'फोरनियााहाय गोबोरखि होनानै बिदिनो लिरस्राङोमोन आरोना। जि जिोमखौ सुस्राङो आरोोना बिनि बदिनो जोङो बे फोरबोखौ फिथाइ होयो आरो। रंजानाय फोरबोआ मोनफा हाबाफारिनि गोरोबथा दानायाव हेफाजाब होयो आरो। फोरबो मोनफा समाजनि हारिमु दैदेननो आरो रोखायै बेरखाङो आरोना बे फोरबोआ। मोनसे जोंनि बर'फोरनि ओ रंजानाय फोरबो बायदि जि जोङो दस्रा जेरै बैसागु दमासि बेफोरखौ फालिनाय बायदिनो जोङो बेफोरखौहाय ओ आमथिसुवा फोरबोखौ बहाय फालियो आरोना बेफोरो जाहैबाय दैज्लां बोथोर जाहांफोरावहाय बे बोथोरखौहाय ओ फोरबोखौहाय फालिनाय जायो नाथाय आथिखालावहाय जोंनि गामि ओनसोलफोरावहाय बे आमतसुवा फोरबोखौ फालिनायाव जेरै गामिफोराव मोनसे ओ गामियैनो ज' ओंखारनानैहाय जोङो जानाय लोंनायफोरबो बानायनायखौ नुनो मोनसै आथिखालावहाय जेरै ओ गामिनि बोराय सेंग्रा सेंग्रा सिख्ला ओमफ्राय हाबा जानाय बुरि बिदि बि ज' ओंखारनानै दाना गथ' गथायाइ खेलाफोरबो होनाय खौ नुनो मोनसै आरो ना बेफोरनि आमथिसुवानि नामै जेरै बल खेलाफोर जायो। खायफाबा गामियावहाय खाबादि खेला खायफा गामियावहाय जेरै बर' हिन्जावफोरनो जेरै हाबा जानायफोरनोहाय जोङो ओ उम ओ हांसोफोर खेला हमनाय बेफोरबायदि खेला होनायखौ नुनो मोनसै आरो आथिखालावहाय। खिन्थु जोङो दानियाव गोदोनि बायदि थाइजौ खान्थाल जानायल' फोरबो फालिला आरोना दाना जोंनिया बर'फोराबो बे आमतसुवा फोरबोआव बिदि फालिसै आरोना। बिनि अनगायैबो दङ जोंनियाहाय ओइदिनखालि जोंनियावहाय बर'फोरनियावहाय ओ आमृिसुवा फोरबो खालि जोङो गाइखेर गोथां फोरबो खौ लोङो आरो ना मानि थाखाय होननानै बुङोबा जेरै सुवा फोर खारथों हिसाबै जोङो बेफोर गाइखेर गोथांफोरखौ फुङावनो लोंनाय जायो आरोना। बेखौ जोङो बर'फोराहाय थास' बिलाइयाव लानानै बे बेखौहाय लोंनाय जायो आरो गाइखेरखौहाय बेखौ जोङो माबाफोर मुवा जानायनि सिगां जोङो उदै खालियावनो फुङावनो सिगांग्रो गाइखेरखौ लोंनाय जायो आरो। बिनि उनावसो जोङो थाइजौ खान्थाल बेफोर फिथाइ सामथाइफोरखौहाय जोङो जायो आरो जोंनि बर' बेबायदिनो जोंनि बर'फोराहाय
आमतिसुवाखौहाय गोदोनिफ्राय दासिमबो फालियो आरोना फालिनायफोरा एसे आलादा जानायखौ नुनो मोनदों गोदो दा माबायदि फालियोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरनि फालिनायफोरा एसे सोलायबोबाय आरो मुगानि सोलायनायजों लोगोसे जेरै सुबुंनि थानाय जानाया जेरै सोलायदों जेरै बे आमत्रिसुवा फोरबो फालिनायनि ओ आदब खायदाबो जाय बेफोरबोहाय सोलायबोनायखौ नुनो मोन्दों आरो। जोंनि बर' समाजावहाय नोंथाङाबो जोंनि बर' समाजनि सोमोन्दै माबाफोर फोरमायनो सानदों नामा?
औ नोंथां आं नोंथांनो जोंनि मा होनो बर'फोरनि मोनसे मा होनो रंजालि फोरबो बैसागोनि सोमोन्दैनो फोरमायनोसै। जागोन ना नोंथां?
औ फोरमायनो हागोन दे।
जोंना मा होनो? बैसागोआ जोंना सैथ्र' दाननि जोबथि साननिफ्रायनो फालिनाय जायो नङा होनोमबा नोंथां? जोंना बे सैथ' सैथ' राननि मा होनो जोबथा मा होनो दिनखालि जोंना मा संख्रा एबा संक्रान्ति खालि जोंनिया मा मोसौ बैसागो फालिनाय जायो आरोोना बे दिनखालि जोंनिया मा होनो? मोसौखौ फुजिनायबा बरायनाय जायो आरोना बेबायदिनो जोंनिया मा होनो गिबियावनो थौबा साराय मा होनो खिथुनि बे हांगार जोंना ओंखाम संनायाव हांगार नांनानै थायो ना बे हांगारखौ हल'नानै थाव गुबैयैजों लागायनानै जोंहा मा बेखौ मा होनो थाराय नङाबा नोलो नि मोनथाम मोनथाम थुख्रा लानानै जोंहा खाजाबनानै मोदोमाव मा होनो थफा-थफा दाबो होनाय जायो आरोना आरो जों बेनि अनगायैबो मा होनो दावा फिथाइ थाइखा बिबारफोर बिदिफोरबायदि मा होनो बेफोरबायदिनि माला सुनानै जोंना गानहोनाय जायो आरोना ओमफ्राय जोंना बेनि उनाव आरो माखासे मा न'आव मोननाय जेरै मैगंफोर लाव फान्थाव ओमफ्राय मा होनो हालदै बेफोरखौ जोंना साखा साखा हानानै लानानै जोङो बेबायदि जों औवानि टेबोलाव मालाफोर सुनाय जायो आरो ना ओमफ्राय बेनि अनगायैबो जोंना माखासे बैसागुआव नांगौ बेसादखौ बुथुमनानै लाखानाय जायो जोंना जेनेबा सानसे सिगांबा फुंफोरावनो जोंना बेफोरनि गेजेराव दङ जोंना रायदों ओमफ्राय मा होनो दिगलिथि ओमफ्राय मोखोना बिबार जोंना बेफोरखौ मा होनो मोनफा मोनफायै ओमफ्राय आं दहाय होन्दोंमोन ना बेयो फान्थाव मालानि माला सुनाया बेखौ दांसे दांसेयैनो जोंना न'फोरनि मा होनो साहा न'फोरनि खना-खना एबा मा होनो बाथौ दरख' मोखां बा लामानि गेटफोराव जोंना मा मोनफा मोनफायै थुनानै होनाय जायो आरो ना गासैखौबो लानानै बेबायदिनो बेबायदि खालामखांनायनि उनाव जोंना मा होनो मोसौखौ जोंना थुखैेनलांनाय जायो आरो बेबायदि खालामखांनायनि उसो जोङो आरो थुखैेनलांनाय समाव जोंना बे माला सुखांनानै आदार थानाय जोंना हालदै मा होनो फान्थाव फोरखौ जोंना मा खालामो गोसौफोरनि मोदोमाव सारै-सारै जोंना मा लाव जा फान्थाव जा जोंनि मोसौआ बलद बलद जा बिदि होननानै मा होनो सल' खनलाङो आरोना बे सल' खननायनि ओंथिया जोंना बेफोर जेनेबा गावसोरनि मा होनो मोसौफोरा जाहाथे मा होनो जेबो मा होनो जेनेबा फिसा फिसौ बिदिनो जाया आरोना जेनेबा गाज्रि जाया आरो मा होनो गिदिर गिदिर बलद बलद जायो बिनि थाखाय जोंना बे सल'खौ मा होनो खनलांनाय जायो आरोना ओमफ्राय बेनि बेबायदिनो जोंना मा होनो बयबो गामिनि ज' मोसौ गोनां सुबुंफोरा मा होनो सेंग्राफोराबो जोंना बिफाफोरा मा होनो ज' जालायनानै जोंना दैमाफोराव थुखैहैयो आरोना रंजा बाजायै जेब्ला मा होनो जोंना बेनि उनाव जोंना मा खालामनाय जायो थुखायखांनायनि उनाव जोंनिया मोसौफोरखौ जोंना उदाङै आगारनानै होनाय जायो आरोना आरो जोंना मा जेब्ला मोनाबिलि सम जायो होनब्ला जोंनिया मा मोसौफोरखौ मा होनो गोदान जिरुंजोंसो खायनो आरोना जोंना ओमफ्राय जोंना बेनिनो जोब्बायना मोसौ बैैसागोबा संक्रान्ति दिनखालि जोबबाय जोंना मोसौ बैसागोआ जोंना ओमफ्राय बैसाग दाननि सेथि खालारनिफ्राय जोंनिया मा जायो जोंनिया मानसि बैसागोआ जागायो आरोना बे मा होनो मानसि बैसागो खालि जोंनाया मा खालामनाय जायो गिबियावनो मा होनो जोंना संक्रान्ति खालिनि जोंनिया मा होनो माइब्रा माइरंखौ एसे सोमनानै जोंना मा सौराय देनानै जानाय जायो नङा होमबा नोंथां सौराय जानायफोर हुदा दं जोंनिया बैसागोआव बे सौरायखौ जोङो मा होनो संख्रान्थिखालि जोंनिया जाया जोंना मोसौफोरनो बा मा होनो बे मा होनो इसोरनि मुङै बावग्रोनाय जायो जोंना बे मा होनो से थारिख खालिसो बैसाग दाननि से अक्ट' खालिसो जोंनिया मा मानसिफोरा जायो आरोना जोंनिया ओमफ्राय बिनि उनाव बिदि मा होनो साह लोंखांनायनि उनाव जोंना मा बयबो मा होनो दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै जोंनिया मा खालामो मा होनो आनान गसाइखौ मा होनोस आनान गसाइ बाथौ गुदियावबो जोंना मा दिदिनै आलारि बाथि सावनाय नेमदों नङा होमबा नोंथां जों नखरनि गाहखौ हास्थायनानै आरो बेनि उनाव जोंना मा गिदिरफोरा जों नामा न'खरनि गिदिरफोरखौ खुलुमोबा गामिनि सुबुंफोरखौ खुलुमहैयो आरो ना जोंना बेनि अनगायैबो माने बेनि उनाव जों नामा बयबो न'खर न'खर थांनानै बेबायदि नामा सौराय आरि जालानाय हुदा दं नङा होनबा नोंथां खाथि खाथि खालानि नुसुंसेनि सुबुंफोरजों आरो बेबायदि खालामखांनायनि उनाव जों नामा जेब्ला एसे मा होनो सानजौफु जायोब्ला जोंनिया मा बयबो मा होनो नखर नखर थांनानै जोंनिया मा मागिनायफोराबो दं आर ना जोंना बे बैसागो फोरबोआव ओमफ्राय जोंनिया मा बेबायदि न'खर न'खर थांनानै मा होनो मागि हेलायनानै सोरनावबा माइरं दाावदै ओमफ्राय सोरनावबा मा होनो फैसा बेफोरबायदिनो मा होनो लानाय जायो आरोा ओमफ्राय बेबायदि मा होनो न'खर न'खर थांनायाव जोंना मोनसे जोंना ग मा होनो जोंना बैसागोनि मुङै जोंना जौ बिदैखौ संनानै दोनखायो आरोना ओमफ्राय बे ज' बिदै होदों जों नामा बेदरफोरबा माबा आलु लाब्राखौ सङो मनानै जाहोयो आरोना ओमफ्राय आरो जोंना बेनि अनगायैबो मा मा होनो जोंना खुंखा जानाय नेम दं नङाबा जोंना बैसागो फोरबोआव नोंथां खुंखा जानाया जोंना गोखा गोखै मा होनो बिफांनि बिलाइ बि थ'बा रोदाफोरखौ थांनानै जोंना मा बबेबा बबेबा जायगायाव ना मा होन स्नि दिन थांबासो जायो आरोना जोंथिं बबेबा बबेबा जायगा जोंना से अक्ट'आवनो जायो नङा होमबा नोंथां बैसागनि आरो बे जानाया सोरनियाबा मा होनो स्निथाल' जायो आरो सोरनाबा सोरनाबा जौसे ओमफ्राय सेथा जायोन आरोना बेफोरनि जोंना मैगंफोरनि गेजेराव द जोंना मानिमुनि खिफि बेन्दों लाफा सायख' ओमफ्राय थानाय थायना सि बिलाइ बेफोरबायदि मा होनो जोंना बेफोर मैगंफोरजों मा जायो जेनेबा दाउफोरजों बा मा होनो अमा बेदरफोरजों जायोबा जों नामा
जेनेबा सानाय सुनाय बा बेराम बे आजारफोरा खारो होननानै फोथायनायबो दङ नङ होमबा नों जोंना बेबायदिनो मा होनो बैसागु फोरबोखौ आरो जोंना मा होनो जोंनि हारिमुखौ रैखा खालामनो थाखाय जोंनि बोसोरफ्रोमबो खुंनाय जायो आरोना जोंना बे आरिमुखौ माबोरै रैखा खालामनो होनोबा जोंना बेे जोंना बैसागोआव जोंना मा होनो माखासे जोंना हारिमुवारि मा होनो दिन्थिफुंनायखौ लानाय जायो नङा होमबा नों बिथां जोंना माखासे जेरै मोसानाय मुसुरनाय खाम बर'नि बे सेरजाफोरखौ लानानै मा होनो खाम जथासे बिफांफोरजों मा होनो बेफोरखौ दामनानै जोंना मा सल' खननाय मोसानाय दं नङा होनोबा नोंथां जोंना आरो मा बर'फोरनि दोरोङारि गान